हेलौ औ औ खोनाबायदे। खोनाबाय।
अ मा खालामबाय दं ओरैनो
आं दा ओरैनो दंथ'यो दे।
आदसा होमबा जोङो एसे सोलोंथाइनि सायाव रायलायनो नामा जेनेबा ओनसोलफोराव माबैसा थासारियाव दं बायदिसिना
औ औ रायलायजायो दे।
अ अ अब्ला नोंसोरनि ओनसोलाव दा ओ सोलोंथाइनि थासारिया माबायदि जानानै दं जेनेबा फरायसाफोरा फरायसालियाव थांनाय मानाय बा फरायनाय माबायसा जानानै दं एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ बेना जोंनिथि जाय फरायनाया जोंनिथिजायथ' एसे मोजाङानो जादों आरोना आगोलनि जेनेबा थांनायफोरनि सिगांफोरनिख्रुइ एबारो बांसिन मोजां जादों आरो मानोना जोंनि खैजायै फरायनाय माने फरायसाफोरा एसे एसे दावगासिनदों आरो ना
आतसा
आगोलनि दिनाव जाबायदि ओ स्टुडेन्टफोरा मार्कफोरखौ बारा मोनामोन ना ओ ओमफाय दाना एसे बांसिन बांसिन मोनग्रा जादों आरो ना स्टेेन स्टार बेफोरबायदि थांग्रा जादों आरो दिक्टिसन थांग्रा जादों माने सकारि सिकुल फ्रावबो दाना जोंनिखिजाय गोबां गोरों गोरों गथ'फोर ओंखारबाय आरोना ओ सरकारि सि स्कुलनाबो जोंना एबारो मेट्रिकखौहाय डिकटिसन थांदों आरोना सासे आरो बे प्राइभेटफोरनाथ' थां खायो आरो गंसे स्कुलाव सासे बा सानै फार्स्ट डिभिजनाथ' थांखायो
ओरैनो माबे औ
जोंनि ओनसोलखिजाय थार्ड डिभिजनाव गोदोनि बायदि थार्द डभिजनाव पास जानाय माने स्टुदेन्टनो गैला होनजायो लास्ट आनो सेकेणड आरो ना केनाव सासेफोरल' थाहैयो आरो ओमफ्राय फार्स्ट डिभिजन बिदि गोजा थाङो दानिया लेटार लायो गांब्रै गांबा
हम औ ओमफ्राय ओ बेफोरोथ' नोंथाङा बुंनायफोरा जेन'बा गुदि फरायसालि बा गोजौ फरायसालि जि थाखोनि फिथाइखौ बुंगासिनो नोंथाङा नङा होमबा? ओमफ्राय माने जि थाखोखौ फरायखांनानै बेनि उनाव आरो गोजौ थाखोसिम फरायनो थाखाय ओ माबायसा थांखि लायोबा बबे मुलुगसोलोंसालिफोराव माने बबे मोनसे मुलुगसोलोंसालिफोराव फरायहैयो नोंसोरनि ओनसोलनिफ्राय
जोंनि खिजाय ओरैजाय गुवाहाटि मुलुगसोलोंसालि जाहाय आरो क'क्राझार बे मोननैयाव आरोना। ओमफाय बे जायफोरानखि दि टिसनफोर थाङो। ओ गोनां न'खरनि फैस सा थाखा रां रुफा गोनांनि न'खरनि फ्रा स्टुदेन्टफोरा बिसो आरो दिल्लीफोराव बिदिनो थांनानै फरायहैयो आरोना। बेलेग माबा फोराव सिलसर दिल्ली बेफोरबायदियाव फरायहैनाय दङ आरो जोंनिखिजायबो जायफोरानोखि गोरोंबो आरो न'खरफोरावब फरायहोनो हानाय खरसा होनो हानायफोरा गोजानाव थांनानै फरायहैयो इन्जिनियारिं कर्स लाहैयो बिदिनो ओ साइन्स फरायहैयो। कमार्स फरायहैयो बेफोरबायदि आरो ओमफाय जायफोरा सि हाया माने मिडियाम मिडियाम न'खरनि बिसोर आरो ओ एसे क'क्राझारफोराव गुवाहाटिफोराव थाबाय। आरो बे जाय फोरानिखि गैथारा आरोना गोरिब माने खरसा होनो हाया बिसोरो बे खाथि खालानि कलेज फोरावनो फरायनानै थासै आरोना बिसोरो
ओम ओम ओमफ्राय ओरैनो ओ नोंसनि ओनसोलथिं जेन'बा बे गुदि फरायसालि बा गेजेर बा गोजौ फरायसालियाव ओरैनो स्टुडेन्टफोरा जेनेबा फरायसाफोरा मा बिजों जों फरायो जेनेबा मा मा बिजों दङ
जोंना दा बिजों हिसाबै फार्स्टआवनो जोंनि दोरोङारि बिजों थाबाय बेनिफ्राय सोरबा एसामिस फरायो सोरबा आरो इंलिस फरायो बांसिनानो दाना इंलिस मिडियाम आरोना बर' मिडियामा जा बै सरकारि स्कुल बेफोरल' बर' मिडियाम जाबाय आरोना इंलिस मिडियामानो दा सोलिनाया इंलिसानो फरायजोबो दा ओमफ्राय जायफोरानोखि प्राइभेटाव होनो हाया बिसोर सर कारि स्कुलाव फरायबायना बर' बर' बिजोंजों फरायबाय बिसोरो
औ औ ओमफ्राय ओ नोंथाङा जेनेबा मा सानो जे बबे मोनसे बिजोंजों फरायोब्ला मोजांसिनै दावगालांनो हायो बा नोंथांनि बायदिब्ला बबे मोनसे बिजोङाव फरायनाया मोजांसिन जायो माने एसे फोरमायनो हागोन नामा मा
फरायनाया माने गावनि सायावसो नालाय सोरबा बायदिया ओ सर सरकारि स्कुलावबो फरायनानै जोंनि बर' मिडियामजोंबो फरायनानै माने गावनि नाजानायनि गेजेरजों बियो ओ गावनि मोजां लामाखौ मोननो हायो आरोना बियो साख जायो माने देरहासाद जायो सोरबा बाय बिदि आरो इंलिस मिडियामाव फरायनानैबो बियो जुदि गोसो होआबाथाय बेना माने थांखिया जाफुं फुंहैया आरोना बेनो जोंना आरो बे जोंनि दोरोङारि बिजोङा जोंनि जायगायावल' थाबाथाय बेयावल'सो सोलियो गुबुनाव आरो सोलिहैया बेफोरबायदि जाहैयो आरोना गोजानाव थांना फरायनायफोराव एसे प्रब्लेम जाहैयो बे जोंनि बे बर' बिजोंजों फरायबाथाय बेनिफ्राय जुदि नाजा जायोबा गाव सेस्था खालामोबा बुजिनो हायोबा बेजोंनो दावगानो हायो आरोना ओ जायफोरानोखि इंलिस मिडियामाव फरायो बिसोरो आरो ओ फार्स्ट फिसानि जेबो प्रब्लेम जाहैया बिसोरना रावनि ओ बेलेगाव गुबुन जायगा जायगायाव फरायहयोबाथ' हिनदी इंग्लिश सो सोलियो नालाय दा बिसोरनि थाखाय थाखाय भाासाया मोजांसिन जायो आरो ओमफ्राय फरायनायफोराव बिसोरो जेनेबा बुजिनाया मोजांसिन जायो एसे इसेना खस्थ' खस्थ'आ खम जाहैयो आरोना बेनिफ्राय बर' बिजोंजों फरायनाय आरो एसे ओ रायज्लायनाय बुजिनाय फोराव फरायनायफोराव एसे माने बुजि हैस स'वा हैस'आ जायो खस्थ' मोनो आरो बेफोरबायदि आरो अब्लाबो ओ गाव नाजायोबाथाय हायो आरो माने मोननैनि गेजेरावबाबो हायो नों जेजों नाजायो नों गावबा गावनि थांखिखौ होसोनोब्ला निजाबो गोसो थानांगोन फरायसाया जायबा फरायगोन बेखौ थ'आ गावबो थांखि मोनसे थानांगोन नाजानाय थानांगोन आरो
उम औ औ
उम नोंसिनि ओजोंहाय ओनसोलफोराव औ माने मा मा बिजों दङ ओरैनो नोंसिनि ओनसोलखै
जोंनि ओनसोलावबो ओ जोंनि ओनसोलावबो बेफोरनो जेनेबा बर' बिजों दङ ओमफ्राय ओ इंलिस इंराजि इंराजि बिदिं ओमफाय एसामिस दङ ओरैनो जोंनिया खा थियावथ' बर' बिजों आवबो दं प्राइभेट स्कुलबो ओमफाय सरकारियावथ' थाखायो आनो। ओमफ्राय फरायसाफोरा बिदिनो हानाय हायिजों लोब्बा थानानै जेनेबा हानायफोरा आथिखालाव बांसिन प्राइभेटावनो होनो नागिरो आरो। बारा न'खरफोराव मोज जां नङाबाबो आथिखालाव माने प्राइभेटखौनो बयबो माने साबसिन ओ हा-हामसिन मोनो नामा? ओमफ्राय खिन्थ थु जोंनि खाथियाव जि फरायसालिफोर दं बेफोरनि मादाव जेनेबा सरकारि स कुलफोरावबो आथिखालाव माने मोजाङानो जाबाय मानो होनोबा आथिखालाव सरखारि फरायसालियावबो फोरोंगिरिफोरा माने ओ मोजाङै सोलोंथाइ लानाय जाबाय आरो। ओ बि एड बा आनजाद उथ्रिसारनानैसो टेट आनजाद उथ्रिसारनानैसो इसोरबो मा ने मोनो नालाय आथिखालाव साख्रिखौ औ औ ओमफ्राय मोजांबो जाबाय। ओमफ्राय खायसे खायसेयाव दाबो बारा मोजां जाजोबाखै माने ओ फोरोंगिरिफोरा खम दं। साइस खायसेयाव दाबो। एनिफ्राय जे न बा बे गोजौ फरायसालि हाइ स्कुलाव माने ओ जोंनिया आनजाद सेन्टारबो गोलैयो नालाय मिरु गोलैयो नालाय माने क्लासफोरा बारा मोजाङै जाया आरो हाइ स्कुलाव अ गोजौ फरायसा सालियाव ओ बेफोर खौ आरो नायनानै सोरबा सोरबा प्राइभेटफोरावनो होयो ओमफ्राय ओरैनोथ' आथिखालाव माने जोंनि ओनसोलावबो गोबां मोजां मोजां फरायसा ओंखारबाय आरो। बिदिनो स्टार डिस्टिंसन लानानै जायो।
औ माने नोंथां मोनसे बाथ्रा ओ जोंदि दा प्राइभेट स्कुल आरो सरकारि स्कुल सरकारि स्कुलफोरावथ' हाथारिफोरानो हरबाय बे प्राइभेट स्कुलफोरावबो बे ओ खरसा जेनेबा खम खरसानि सुबुंफोराबो फरायहै ना बि बेहाय नोंसिनिखिजाय माबोरैहाय? फरायहोयो मा राहाजों फरायहोयो प्राइभेट स्कुलाव जायनिखि खरसा खम खरसाजों सोलिग्रा बिसोरो हेलौ हेलौ
औ औ बेनो दोनथ'नोसै नामा आंना खामानि मोननैसे ओंखारबाय औ औ
जागोन दे होमबा
दे ओमबा औ औ
हेलौ